नोंथाङा सम दङना औ बिदिब्ला नोंथांनाव मोननैसो बाथ्रा मोनथिनो होननानै कल हरनाय जादोंमोन
औ
औ सोंनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन दे नोंथां
औ ओ नोंथाङा जोंनि आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां आबाद होननानै बुङोब्लाथ आबादा ओ जोंनि ओ जोंनि थाखाय जबोर गोनांथार नङा होमबा नोंथां आबाद मावनानैनो जोङो ओ थांनानै दङ आबाद माव आबादानो जोंनि ओ थांनानै थानायनि राहा नङा होनबा नों
औ नंगौ नोंथां
मावनानै जायोब्लासो जोङो ओ जोङो ओ जिउआव जोंनि जिउखौ रैखाथि लाखिनो हागोन ओ जेरै थाखाय ओ माइ आबादानो जोंनि थांना थानायनि गुबै राहा। जोङो जेरै जों ओ गुबुन हादोर एबा गुबुन ओ हारिनि सुबुंफोर खौथ' जोङो मिथिनो मोनो। ओ गुबुन गुबुन रो नि बेसादफोर जानाय नाथाय जोंनि ओ सुबुं फोराव जोंनि आसामनि एबा जोंनि ओ हादोरनिनो होननानै बुङोब्ला थ' जोङो ओ माइ आबादा जोंनि थाखाय ओ गाहाय उम आदार। ओ जोङो बे ओ माइ आबाद जोङो ओ मावखा थारो ओ बेखौ जोङो बनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ जाय गायावहाय जोंनि ओनसोलाव ओ माइ आबादखौहाय ओ जोङो बोसोरफ्रोमबो ओ दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिन बिनि मावनाय नुनो मोनो। ओ मेसें बोथोरावबो जोङो माइनि आबाद खौ खायफा खायफा जागायाव जों नुनो मोनो। नाथाय ओ गुबै जोङो बांसिनै जोंनि बे नुबाय थानाय ओ बे समाव जोङो ओ माइ आबादखौहाय ओ दैज्लां बोथोरावनो जों मावनायखो नुनो ओ बे माइ आबादाथ' जोंनि ओ थाखाय ओ गुबै ओ औ थांना थानायनि राहा हा होननानै जों बुंनो हायो ओ नाथाय बियो जोंनि थाख ओ माइ
औ
जानानै फैयो बेयो ओंखाम निल' जानानै फैयो बेनि अनगायैबो जोङो ओ गुबुन रो खोमनि ओ मैगं थाइगंफोरनिबो जों आबाद मावनाय जायो बिदिनो ओ जोंहा ओ मैगं थाइगंफोराबो गोबां रोखोमनि ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बेफोरो ओ बेफोर दैज्लां बोथोर आवनो जा मेस मेसें बोथोरावनो जा एबा गुबुन गुबुन बोथोरफोरावनो जा जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ मैगंफोरनि आबाद मावनानै जानायखौ जोङो नु नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनोब्ला नाथाय जों गिबियावनो जोङो ओ जोंनो माइ नि गोनांथि जागोन बे ओ माइखौ जोङो ओ जों माइज्लि बानायनानै जों लानो नांगोन जेब ब्ला जोङो ओ माइ खौ जों माइनि आबाद मावनो थाखायब्ला ज जोङो माइखौ जों बेयावनो
औ।
खोथियानि गोनांथि जायो। बे खोथिया ओ खौ जोङो बानायनोब्लाथाय जोंनो माइ माइज्लिनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां? बे माइज्लिखौ बानायनोब्ला जोङो ओ जोङो बे ओ बे माइ फोनो होननानै खोथ खोथिया बानायनो होना नानै थिनानै दोननाय जोङो बे माइ खौ हरसे एबा हरनायज जोङो बस्थायाव सोनानै जों सोमनानै दोननायखौ नुनो मोनो बिदिनो सोमना दोननायनि उनाव बेयो एसे फिसा फिसा गाजा बे रोब्ला जोंङो बेखौ फोनाय जायो बे जोंङो बेखौ फोनो थाखायब्ला जोंङो गिबियावनो जोंङो हाखौ जोंङो ग्रोनानै लानो नांगोन एवखांनायनि उनाव ओ जोंङो ओ तेक टर एबा मोसौ हाललिफोरजोंबो एवनाय नुनो मोनो बे एवखांनानै जोंङो बेखौ हाब्रु हाब खालामनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावसो जोंङो ओ बेखौ माइखौ जों फोनाय जायो। बे माइज्लिखौ जों होनाय जायो खौ फोखांनायनि उनावसो बेयो दान मोनसे एबा मोननायनि उनाव बियो खोथियानि महर लायो। उनाव बियो खोथिया देरनानै रायोब्ला बेयो गोरा जायोब्लाथाय जोंङो बेखौ फुनानै जोंङो मुथा मुथा खालामनानै लानाय जायो बेखौ जोंङो मुथा मुथा खालामखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ गायनो थाखायबो आरो जोंनो हानो हानि गोनांथि जायो बे हाखौबो जोंङो ट्रेक्टर एबा मोसौ हाले फोरजों एवनानै एवना लानानै जों बेखौ हाब्रु हा खालामनानै लानाय जायो। बेनि उनावसो जोङो बे माइखौ जोङो खोथियाखौहाय जों गायनाय। बेनो बेखौनो जों माइ गाय नाय होननानै बुंनाय जायो नङा होनबा नों
औ औ नंगौ नोंथां।
माइ गायनाया ओ बिदि रंजा खुसि गायनायजों लोगोसे गोबां फोरबो खुंथायाइजोंबो बे माइ गायनायखौ जोङो बारह'हरनायखौ नुनो मोनो जेरै जेरै जोङो माइ गसा लानाय जों गिबि समाव जोङो माइ लानायजों फोरबो खालामग्रोयो एसे फुजा बावथाय होनानै बेनि उनाव जोङो जोब नोसै टाइमाव माइखौ गायखां नि उनाव जोङो बाख्रि गायसननानैहाय जोङो हाल जांख्रानि फोरबो जों खुंनाय जायो, नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोङो रंजा खुसि सावरि बादारि जालाय लायनानै गामिनि न' सुंसेनि मानसिफोर ओजोंहाय जोङो सावरि बादालि जालाय लायनानै बे माइ आबादखौ रंजा खुसियै जोङो ओ माइ आबादनि माइ आबादखौ जोङो बा खुसियै मावलांनायखौ नुनो मोनो। औ बेनि उनावहाय जोङो बे माइआ। उनाव देरनानै बियो माइ बिफां गिदिर जायोब्ला जों बेखौ हानायखौ नुनो मोनो बेखौ जोङो गुबैयै जोंनि गामि ओनसोल फोराव जों बेखौ खासिजों हानाय खौ नुनो मोनो। नाथाय आथिखालाव थ' गोबां ओ जोङो ओ बिदिनो बिगियान आरो जुगजों दिहुनजानाय बै जुनथिफोरजोंबो जोङो जुनथिफोरजों फोरजोंबो माइखौ हानायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोङो बेखौ ससियेल मिडियानि मबाइलफोरनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनदों नाथाय जोङो बे जोंनि गामि ओनसोल फोरावथ' जों खासिजोंनो हानायखौ नुनो मोनो बिदिनो सावरि बादालि जालाय लायनाय हाजिरा खामला आरि मावलायलायनानै जोङो बै माइखौ हानानै जोङो हाखांनानै जोङो ओ हानानै जोङो बेखौ मोनथाम खालामनानै दोनो बेनि उनाव जों बेखौ ओ बावखाजों ओ बाना लाबोनानैहाय न'आव जोङो नानायखौ नुनो मोनो। बे बो जोङो मोसौ हारिजों बोनानै खौ नुनो मोनो आरो ट्रेक्टर आरिफोरजोंबो जोङो नानायखौ नुनो मोन मोनो बिदिनो नाखांनायनि उनाव जोङो माइखौ नाखांनायनि उनाव जों ओ बेखौहाय बे ओ जिगाब फोरखौ जोङो ओ गुबुन ओ दाबसेयाव दोननानै जोङो माइ खौ ओ मोजाङै जावस्रांना लानानै बेखौ जोङो दुलि एबा जोङो ओ बाख्रिफोराव जों सोनानै दोननाय जायो। बेखौ ओ जाहाथे जोङो बोसोरसेनि थाखाय जों बेखौनो जानो नांग नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो बिदिजों थिनानै दोननाय जायो। थिना दोननानै जोङो बेखौ एसे इसे जोंना ओ दिहुननानै जोङो बे बेखौ सान्दुंआव लामस्रोनानै जों बेखौ ओ माइ सौग्रा जायगा बे जों मिल होननानै मिथियो। ओ बेयाव सौनो लांनानैहाय जोङो बेखौ लाबोनानै ओ माइरं बानायनाय जायो नङा होमबानों नोंथां। ओ बेखौ जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौ संग्रायजों जावनानै ओ जानायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोंङो मायनि आ आबादखौ दिहुननानैहाय जोङो गावनि जाग्रा आदारखौ गावनो ओ बुथुमनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ
औ औ।
नोंथाङाबो बायदि रो खोमनि बेफोरबायदि ओ जोंनि ओ जिउ खुंनायाव ओ बि दि आबादफोर मावनानै जानाय बै सोर आबाद फोरनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो नोंथां।
औ औ।
ओ आथिखालनि आरो गोदोनि आबाद मावनायनि गेजेराव गोबां फाराग नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ आथिखालाव ओ बिगियानजों दिहुनजानाय बायदि रोखोमनि ट्रेक्टर ओ बायदि रोखोमनि ओ माइ गायग्राबो ओंखारबावबाय आथिखालाव।
औ नोंगौ।
बेफोरबायदि जों जोङो हालएवनाय एबा माइ गायनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो नाथाय आगोलाव जोङो आखाइजोंनो माइ गायोमोन आरो आथिखालावबो गायो। गामि ओनस सोलाव।
औ नोंगौ।
औ आरो आगोलो गामि ओनसोलफोराव मोसौ हालिजों हालएवनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव मोसौ हालि नुनो नुनो थांलिया आरो गासिबो ट्रेक्टरजोंसो हालएवनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंगौ।
औ आरो मारोन नानाय होनोब्लाथ' जोङो आथिखालाव गासैबो मेचिनखौनो बाहायजोबो। औ नाथाय आगोलो मोसौ हालिजोंसो मारोन नायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ। बेफोरबायदिनो जोङो आथिखालनि आरो गोदोनि। गेजेराव। गोबां फाराग नुनो मोनबाय। आबाद मावनायनि गेजेरावबो। औ नोंथां। अ।
ओ।
बिदिब्ला नोंथां जोंना औ नोंथां।
औ बुंजागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंनो एसेबां फोरमायनाना फोरमायनानै होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
औ
औ नोंथांजों आरो उनाव गोबां सावरायबावनो मोनबावगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां औ बि ब्ला जोंनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नङा दोनथ'नोसै नोंथां
औ दे नोंथां
औ गोजोनथों
औ गोजोन्थों